हेलौ! औ खोनादों नोंथां? औ ओ बिदिब्ला। जोङो‌। ओ आथिखालनि आरो दानि संनाय-खावनायनि बेलायाव माबायदि सोलायनाय नुजादों? बेनि बागै सावरायजागोन नङा होमबा?
औ सावरायजागोन नोंथां।
बिथाङा आथिखालनि आरो गोदोनि माबायदि सोलायनाय नुदों बेनि फंनैसो। बुंग्रोनो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां आ गोदो जेरैबायदि। जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा संनाय-खावनायाव मुखुब होनांगोन ओ आखा-फाखा। एबा गोदोनि जुगावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गाव-गावनो हानि अगदाब। ओ बन-बनजोंहाय जोङो अराव हाय ओंखाम-ओंख्रि संनायखौ। नुनो मोनोमोन खोब खस्थ'यै संनाय जायोमोन बिसोर। ओरै बेबायदिनि गेजेरजोंनो नाथाय जोङो आथिखालनि मुगायाव। ओ गेस-गेस मोनसे आ ओंखाम। ओंख्रि संग्रा बे फैनाय लोगो-लोगोनो जोङो माखासे संनायावहाय सोलायनायखौ नुबोदों। आ बिनि अनगायैबो जोङो। आ इलेक्ट्रिकनि इन्डाक्सन-इन्डाक्सननि गेजेरजोंबो जोङो गोगाम। आ गोबां ओंखाम संनायखौ नुबोनो मोन्दों ओंखाम-ओंख्रि संनायखौ बर' आइजोफोरखौ। बेबायदिनो माखासे आ समनि। आंखालावहाय जोङो बांसिन। गेसाव थाब-थाब ओंखाम-ओंख्रि संनानै आ जालांनायखौ जोङो आथिखालनि मुगायाव बांसिन नुनो मोनदों। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो। आथिखालनि मुगायाव गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो। बांद्राय बिदिनो। अगदाबाव गोदोनि बायदि ओंखाम-ओंख्रि संनायखौ बारा नुबांनाय जाला। आथिखालावहाय जोङो बांसिन न'खरनि मानसिफ्रानो गेस एबा। आ बिदिनो इलेक्ट्रिक इन्डाक्सन बेफोरबायदियावहाय ओंखाम ओंख्रि संनायखौहाय जोङो। नुनो मोनो नोंथांनि बायदिब्ला। बेफोर सोलायनायनि गेजेरजों माबाफोर इसे। गोहोम गोग्लैदों नामा नोंथां हारिमुआ?
अ! जागोन। ओ दा जोंनि गेजेराव। ओ बांसिनानो जों सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि समाव जेरैहाय जोङो। ओ-ओ बे। बिफांनिफ्राय बन बुथुमनाय हाग्राबारिनि। फ्राय बन बुथुमनानै लाबोनाय बेबायदिनो। न'खरनि बायदिसिना गुबुन-गुबुन बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै। बन बायदिसिना जगार खालामनाय जायोमोन दा नाथाय आथिखालाव। दा संनाय-खावनायनि बेलायाव जोङो गुबुन-गुबुन बाहायनायखौ। खौ नुनो मोनो जेरै गेसनि बाहायनाय। आरो कारेन्ट जों संग्रा इन्डाक्सननि बाहायनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा बिनि बेलायाव जोङो माखासे हारिमुखौ गोमालांदों। होननानै बुंनो हायो ओ मानोना। आथिखालनि लाइमोनफोरा गोदोनि बायदि। बिदि जेरै बनजों अर जरायनाय बेफोर बनजों अर जरायनायखौ आथिखालनि लाइमोनफोरा रोंलिया। माब्लाबा बबेयावबा थाङोब्ला। ओ गेस मोनै बा इन्डाक्सन मोनै जायगायाव। थांब्रबनाय जायोब्ला हाग्रा बारियाव थांब्रबनाय जायोब्ला। माबोरै बनजों अर जरायनांगौ बेफोरखौबो रोंलियै थासारिखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरखौ जों मोनसे गाज्रि थासारि होननानै बुंनो हायो। आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गामि ओनसोलफोराव आथिखालाव सोलिनायखौ नुयो आथिखालाव गोदो गोदायनि सुबुंफोरा दासिमबो बनजोंनो अर जरायो नाथाय गोदान जोलैनि फिसाजो फिसाला बायदिफोरा समनि आंखालनि थाखाय गेसजोंनो बायदिसिना संनाय खावनायखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बेनि बेलायाव जोङो मोनसे हारिमुखौ गोमालांदों होननानै बुंनांगोन आरो। आरो दा मोनसे बिदिन्थिखौ जों बुंनो हायो खोनानो मोननाय बायदिब्ला। गेसजों बा इन्डाक्सनजों संनाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ थावनाय मोना होननानै बुंनाय खोनायो। बिनिफ्राय जोङो बनजों संनाय ओंखाम ओंख्रिफोरखौ गोथावसिन जायो होननानै बयबो बुंसोलायो आरो। दा बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि मिन्थिदों खोन्थानो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों। गोदोनि जा मानसिफोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय होनना बुंनांगोन बेखौहाय। बुंनो थाङोब्ला नोंगौ माने गेसजों संब्ला माने ओंखाम ओंख्रिफ्रा बारा थाव आं होननानै आंबो खोनानो मोनदों आरो। एसे टेसखौहाय आंबो मोनजानायाव। बेलेग बेलेग मोनजादों आरो आलदा आलदा गुबुन गुबुन बिदिनो गेसनि संनाया एसे आलदा जायो आरो। अरनि संनाया एसे आलदा जायो बेखौ आंबो मोनजानो मोनदों। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो अरनि संनायावहाय जोङो। बै जा अरनि उखुन्दै आरि हाबनाय बैफोर हाबनायनि गेजेरजों ओंखाम ओंख्रिया एसे गोथावसिन जायो होनना बुंनांगोन आरो नाथाय जोंना जा गेसजों नाय बै गेसनि संनाया जाहैबाय मोनसे गेस बिनि गेसनि गेजेरजोंसो अरा जों मोननानै खामो आरो मोनसे हिद जायो बे हिद बेनि गेजेरजोंसो जोंना ओंखाम ओंख्रिखौ फोमोननाय जायो। बिनि थाखायनो बिनियाव अरनि जा गुन थानांगौमोन बै अरनि गुना ओंखाम ओंख्रि बेयाव हाबालासिनो बे गेसनि गुनासो हाबनानै जोंनि ओंखाम ओंख्रि सं नायावहाय माखासे गोथावनि मोनदांथि मोनहानाय जा बै मोन्दांथि मोनहोनाया एसे गोमालांनायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो अरनि संनायाव जोङो अरनि संनायजों बै अरनि सालाय खामनाय आरो अरनि माखासे बास हाबनाय बेफोरनि गेजेरजों अरजों संनाया बांसिन गोथाव जायो मानोना। बै अरजों संनाया जाहैबाय मिथिंगानि मोनसे नेचारेल जोङो। दंफां लाइफांजों बाहायनानै संनाय मुवा बेसादजों जोङो जे बन बायदिजों जोङो। अर लगायनानै सङो बिनि गेजेरजों बैफोरो जायो नाथाय जोङो माखासे बे गेसआ जोङो जाहैबाय माखासे दारिमिनारिनिफ्राय बानायनानै लाबोनाय जोङो माखासे बर'ना लाबोनाय गाज्रि गेसनिफ्राय जोङो बेखौ सावनानै जोङो अर बानायनानै ओंखाम ओंख्रि फोमोननानै जायो आरो। दान्सनावथ' बुंनो थाङोब्ला नोंथां माने बाहायथ' माखासे। अरनि हिटआनो कारेन्टजोंसो फैखायो बिनि थाखाय ओंखायनो बैयाव माखासे अरनि जाबायदि बिदुं नांगौ। बे बिदुुंआ माखासे मोनिनि थाखाय बाहाय अरनिबो बायदि संनाया गोथाव जाहैया होननानै आं सानो आरो बिदिनो नोंथां आं माखासे माखासे आथिखालाव नुनो मोनदों ओ गेस फैनाय लोगो लोगो जोंनि जा सुबुंफोर बैसोर सुबुंफ्रा माखासे ओ बन सिननाय जा थासारि गोदोथ' ओ बि बिदिनो गोजां बोथोरबा मेसें बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरनि थाखाय जमायनानै दोननो थाखाय बन बुरजा सिननानै दोनखायो आरो गोजां बोथोराव जोङो अर सायनो थाखाय बन बुथुमनानै दोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि नुथायखौ बारा नु बांलिया जाहोनावनो बैफोर ओ गेस आरो इडाक्सन फैनायनि जाहोनाव जों बैफोर थासारिफोरखौ बारा नुबांनो थांलिया होननानै आथिखालाव आं सानो सानो आरो नोंथांनि बायदिब्ला बेफोरबायदि थासारिखौ नोंथाङा मा होननानै सानो जेनबा?
औ नंगौ। दा जोङो बेफोरबायदि सोलायनायखौ जों आथिखालाव गोबां नुबोगासिनो। ओ दा बिनि गुबै जाहोनखौनो जोङो समनि आंखालखौनो होननानै बुंनांगोन मानोना आथिखालाव जोङो समा जोबां समा जोबोद खम होननानै जों बुंनांसिगोन मानोना आथिखालाव बयहाबो माबा मोनसे खामानि माबा मोनसे खामानि थायो बयबो खामानिजों नांथाबनो गोनां जायो बिनि थाखायनो सम मथे खारफानो थाखाय आथिखालाव बनजों संनाय ओंखाम ओंख्रिनि सोलायै खारेनबा गेसजों संनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो दा बेजों लोगोसेयैनो बे नोजोर खौ नायनानै आथिखालाव ओ भारत सरखारार आरो आसाम सरखारा जोंनो गेसनि न'खर न'खर गेस राननानै होनाय बेब'स्थाखौबो जों नुनो मोन्दों। दा बेनि गेजेरजोंबो जोङो आबुङै सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो मानोना गोबां सुबुङानो न'खर न'खर ओ बेसेन होआलासे फ्रियावनो गेसखौ मोननो हादों। आरो गेसनि बेसेनाबो खम होननानै जों बुंनो हायो बिनि थाखायनो गोबां सुबुङा बननि सोलायै गेसखौनो सायख'नानै लानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो दा गुबैयै जोङो बुंनो हायोब्ला सरखारनिफ्राय मोननो हानाय खम बेसेननि गेस मोननायखाय जोङो गेसखौ बाहायदों होननानै बुंनो हायो आरो। दा बिनि बेलायाव आरो जों मोननो हायो ओ अरजों सङोब्ला जोङो ओंखाम ओंख्रि फोरखौ गोबावजों गोबाव सम लायो मोननो थाखाय आरो बिनि गिबियावनो अर जरायनायावबो समा थांगारो बिनि थाखायनो आथिखालाव गेस आरो कारेन्टजों इन्डाक्सन बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै गेसाव सङोब्ला जोङो थाबैनो मोननाय खौ नुनो मोनो आरो मोनसे समावनो जानायखौ नुनो मोनो माब्लाबा आलासि दुमसि फैयोब्ला साहा फुदुंनांगौ जायोब्ला गेसनि गेजेरजों दान्दिसेनि गेजेरावनो साहाफोरखौ फुदुंनानै आलासिफोरनो होनो हायो गोदोनि समाव बनजों बाहायनाय समाव बन जरायनायनि सम थांगारोमोन बनजरायनायाव गोबाव सम थांनानै आरोबाव साहा बायदिसि सिना बानायनायावबो गोबां सम लायोमोन बिनि थाखायनो दा गेस बाहायनायनि उनाव समा जोबोद खम समनि गेजेरावनो जों मोनदों आरो दा बेनि गेजेरजों जोङो माखासे गोख्रैथि। समजों खारफानो हानाय थासारिखौबो जों बुंनो हायो आरो मा माखासे बिथिङाव जोङो मोजां जादों होननानै बुंनो हायो आरो आरो दा बेनि अनगायैबो। जोङो बन बाहायनाया गोदोनि स समाव माखासे गोबां खामनाय। बायदि कार्बन डाइ अक्साइद सोमजिहोयोमोन नाथाय। गेसजों जाय बायदि खामनाय। थांदों बै खामनायनिफ्राय जोङो एसेबां गाज्रि। मुवा खामनायखौ जों नुनो मोना। जेब्ला जोङो बनजों। ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन अब्ला खामनायनिफ्राय गोबां कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबां ओंखारदोंमोन नाथाय गेस। निफ्राय बेबायदि बिबांनि गाज्रि ओंखारनायखौ जों नुनो मोना आरो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो बार मण्डलखौ गेब्रेंनायनिफ्राय होबथानो हादोंमोन होननानै बुंनो हागोन आरो।
गौ नोंथां नंगौ नोंथां होबथादोंआथ' जानाङा नों। नोंथां। अब्लाबो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगायारि खाथियाव जाथा हानानै रायजो जाबोनाय मोनसे। हारि बेबायदिनो। आथिखालावहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बैफोर गेस। नि बिबांनि बाहायनाया जोंनि आथिखालावहाय सरासनस्रा गामियाव रायजो जाग्रा सुबुंफोरनि। गेजेरावबो टाउन सोहोरनिफ्राय लानानै जोंनि गामि ओनसोलावबो गोहोम गोग्लैदों होननानै बुंनांगोन नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेफोरनि। गेजेरजों जोङो माखासे जा समनि थासारि बैफोर थासारिनि गेजेरजों गोरोबनानैनो जोङो। बैफोर गेस बाहायनायनि जा मोन माबा। बाहायनायनि जा हुदा हुदा। बैफोर हुदाया जोंनावहाय दा आथिखालावहाय जालांनो हमदों। बिदिनो माखासे बिथिङाव नायोब्ला जोङो। बैफोर हुदानि बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि सुबुंफ्रा। एसे अलसिया बायदि जालांनो हमदों होननानै बुंनांगोन नोंथां मानोना। समनि जा आंखाल बैफोर आंखालावहाय गावसिनि खामानिखौ एसे थाब थाब मावनानै। बिदिनो एसे गोदो हाबना थानाय खामानिखौ मावनो हायो हानायालाय बिदिनि गेजेरजों। माखासे खायसे सुबुंफोरा जा खामानि गैयै बैफोर मानसिफोरा गेसनि गेजेरजों थाब थाब खानि। नानै माखासे गोदो हाबनानै थानायखौ जोङो ओरैनो थानागारनायखौ जोङो। नुनो मोनो आरो बिदिनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां। बाहायनायनि बेलायावथ' माखासेया बबेबा मोजां बबेबा गाज्रियाथ' थाखायो। बिदिनो। फारसेथिं गाव बाहायनो रोंङोबा मोजां गाहायनो रोङाबा गाज्रि बेफोरबायदि थास हारियाबो सोमजिदों आरो। बेबायदिनो जोङो। गेसनि बाहायनायाव जोङो मोजाङानो बुंनांगोन मानोना बियो मोनसे समखौहाय थि सम। समाव होनानै जोङो माखासे जा। मावनांगौ खामानि गावनि ओंखाम मावनांगौ खामानिखौ जोङो मावनो हायो बिनि गेजेरजों। आरो जोङो जा। बिदिनो मुवा बेसादफोर मोननाय आलासि फैनाय बेहाराव जे संब्रब जाब्रब खालाम नाय बेफोरावबो जोङो गेस गेजेरजों मोजां रिजाल्टखौ मोननो हायो। अरनि गेजेरजों जोङो गोबाव सम लायो नोंथां बुंनाय बायदि नोंगौ। नाथाय अरनि। गेजेरजों जाफोमोननानै मोनजानाय टेस्ट बे टेस्ट आबो जोङो गोथावसिन जायो गेसनिफ्राय बिनि। बि थाखायनो जोङो आथिखालाव दासिमबो माखासे सुबुंफ्रा गावनि दोरोंनि आरो हुदाखौ लाखिनानै। अरजों संनाय खान्थिया माखासे बांसिनानो दं। बिदिनो माखासे सुबुंफ्रा गामियावहाय बुङो। अनजों अनला ओंख्रि, सबायाइ ओंख्रि, ओ नारजि ओंख्रिखौ सङोबा गोथावसिन जायो होननानै। दासिमबो अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रिखौ गामिनि मानसिफ्रा अरदाबावनो संनानै जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय ओ माखासे जा टाउन एरिया, एबा सोहोर एरियायाव थायो। बैफोर सुबुंफोरा ओ गेसाव संनानै जायो आरो अब्ला बैसोरनि जानाय स्टाइला एसे आलदा जायो‌। बेबायदिनो नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। समाबो जाबाय नोंथां। ओ बिदिनो जोंनि सावरायनांगौआ एसेनोसै नामा? नोंथां। बिदिनो नोंथांजोंहाय गोदान-गोदान बिदिनो
ओ आथिखालनि आरो दानि संनाय खावनाय माबायदि स सोलायबोदों बेखौ सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां गोजोन्थों।